हेल अ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांखौबो साबायखर जासिहरनाय जाबाय आंनिसिम औ ओरैनो नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
जिरनानै दं ओरैनो
न' आवनो दं ने?
औ न'आवनो, नोंथाङालाय?
आंबो नै दा बिदिनो दङ लामा सेराव जिरायना दंलाबायो ओरैनो
अ बेलासिनि बार जादों नामा नोंथां?
अ बेलासिनि बार जादों जेरावबो थाङाखैना ओंखायनो ओरैनो
औ
इसे बार जाालाबायदों फिफां लाइफांनि
ओ नोंथां ओम
थांबाय नोंथां माबाफोर ओंख्रि जायामोन
जोंना ओंख्रिया माबासो नोंथां ओ आलु लाब्रा
आलु लाब्ला ए
ओमफ्राय माइसुन्द्रि बाथोन नोंथां।
ओम गोथाव बेदरफोर गैदेरा?
खोनायाखै नोंथां।
ए नोंथां बेदरफोर गैदेरामोन नामा होनबा?
गैया नोंथां बेदर नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि?
जोंनाबो माबासोमोन नोंथां खान्थालाय बेगर नासोमोन।
औ गोबाव गोथाव जाथाराथ' नोंथां
गोथावथ' गोथाव मोनो बिरादनो।
ओम
नोंथांनि गामिरासो अबेनिमोनलाय?
आङो बासुगावनि नोंथां।
बासुगावनिनो।
औ।
बासुगाव मा गामि?
बे बासुगावआव थायो आङो बास थिरिमारि।
औ नोंथाङालाय?
आंबो नैबे जोंनि जोंना गारलाबारि साइडआवलै।
गारलाबारि
अ जाल' बाजारखौ मिथिया?
मोनथियो नोंथां मोनथियो।
औ बे खाथियावनो जोंना।
अ थांखांबायमोन आं जालु बाजाराव।
फैखांबायमोन ने? औ औ बेयावनो जोंना बे खाथियावनो।
ओम खबरा मोजां ना नोंथां ओमफ्राय?
खबराथ' मोजां दासान्दि।
औ- औ आंनाबो मोजां।
नोंथाङा ओरैनो दासान्दि मा मावो?
आङो दा ओरैनो फरायगासिनोसो दं नोंथां औ। नोंथाङालाय?
मोजां - मोजां।
नोंथाङा?
आंथ' दा फरायथ'लालै नोंथां।
ओ। बिसिग' जाखो ओरैनो फरायनायखौ दोनथ'नाया नोंथां।
थानायाथ' आं ओरैनो बोसोरनैसो जाबाय आरो दा फरायैया।
औ बोसोरनै।
औ।
फालांगिफोर खालामनोसै नामा होमबा नोंथाङा?
फालांगि बेफोरखौथ' सानदों आं बे मावनो सानगासिनो।
अ मावथ'वाखै होनबा दाबो?
फिसा होयो आं दा।
औ।
बिदिनो बायदिसिना खामानि मावलाबायो।
माइ गायाखै नामा नोंथां नोंस्रा?
गायगोन दा आसासान्दि साननैसो थानानै।
औ।
औ दे आलि दानख जोबबाय खोबायबो एसे। बे जाबाथाय गायसिगोन नोंथाङालाय ओरैनो
आङो ओरैनो जोंहा माइ गैया नोंथां
उफाय गैय ने।
ओहो
अ
औ
सब साब
नोंथाङा माइखौ माइराय गायखौनो खोन्थादो एसे
खोनाया
ए नोंथां माबारै माइखौ मारै गायो बेखौनो फोरमायदो एसे
ए गायनायफोरखौ ने गायनायाथ जोंहा नै दा माइ गायनाय सिजोन नालाय एसे माइखौ सिगाङावनो खारेना लाखाजोबबाय फिनसे बिनि उनाव सामार होबाय
औ
बिनि उनावथ साम्बारखांनायनि उनावथ एसे माइआ दुब्लियाथ एसे गोमोन जाबायना
ओव नोंथां
बिनिफ्रायथ एसे आलिफोरखौ दानस्रोजोबबाय साइदाव समाननो साफानो जाहाथ बे हाग्राफ्रा देनां माइ जानाय समाव हाग्रा रुदेरा बिनि थाखाय एसे आलिखौ द लांग्रोनांगौ जायोना नोंथां
औ नोंथां जायो
हखांनानै बिदिनो मा खनसे बरोबावबाय बेयाव आाललिखौ खोजोबखाबाय साब बार
औ नोंथां
गायनायानो जाहैबाय बर
बरआवनो गायोना होमबा
माइ गाय दानाथ' खेबथामावनो गायो गोदोहायसो खननै खनब्रै गाहाम एवनानै गायोमोन
अ दाना खेबथामाव मोननाया
खनथामाव गायो बिदिनो दैफोरखौ नांगौ बायदि सोना होब
औ औ
दैखौथ' बां होजानयाना एसे फोरानग्रोनांगौ हागज थुब्ला थुब्ला गावहोनांगौ ओमफायसो दैखौ सोना होफिननांगौ होमबा औ मोजां जायो आरो ना
औ उम आंथ' आबाद म' मावा नालाय ओंखायनो बारा मोजां मोनथिया नोंथां
नोंथांथां बिदिनो खिन्थालायनांगौ मिथिनायफोरा औ औ औ
खोन्थाबासो मोनथि जाहैबाय रोङिफ्रावबो ना बिनि उनाव फिथाइयाफ्रा ओरैनो मा दानफोराव ओंखारहयो नोंथां बिसिबां गो
फिथाइफ्रा ओरैनो दाथ'मा मावोन मा मानोमोनलाय जुन ना
औ
जों बिदिनो माबाफ्राव सेप्तेम्बर अक्टबर माबायाव नयबेम्बर डिसेम्बराव आराम मोनहैजोबो ओंखारनानै बेयावनो मारा मारि हाबाय औ औ माइ-माइ हाबाय दसे दुब्लियाव दोनबाय बिनि उनाव सानथामसो थानानै लाबोबाय खल सिलाफ्राव एसे जाबना- जाबनानै दोनहाबबाय
औ
इनि उनाव मारा होबाय आरोना
उम
मारा होनायायाव अनेख सिस्टेमजों होयो सोरबा-सोरबा औ सोरबा मोसौजों होयो।
औ आथिखालावथ' आथिखालावथ' मोसौजोंखौनो होलादां नोंथां
ओहो होला होला नोंथां बांसिनानो होला।
गासिबो गोरलै-गोरलै राहाखौ नागिरजोबसैना
गोरलै रानजोबाय खस्थ' खालाम बाबाय।
रोओमफाय बिनिफायनो माइ-माइरं मोनोमोन नामा नोंथां माइनिफायनो
औ बिनिफ्रायनो औ मारा होबाय बिदिनो फोरानबाय ओरै दाना बयहाबो बाख्रि थाया होनबा बेयाव सोनानै दोनबाय दाना उनावहाय हानै हानै जाबाय आरोना बेनोसै नोंथां।
औ नोंथां उम
नोंथाङा दा फरायगासिनो ने?
औ नोंथां फरायगासिनो
ओ ओरैनो बेसेबां फरायगासिनो दं बेसेबांसिम?
आङो दा डिग्रियाव फरायगासिनो नोंथां द'थि खोन्दो। औ औ जोबबायानो होनजाबाय एबार। जोबबाय होनदो जोब्बायानो होनजाबाय नोंथां औ। दाथ' एगजाम आनजादाबो जोबखांबाय।
ओ अ आंनाबो नैरोजा नैजिब्रैयावनो जोबखादों नोंथां।
अ नंग' उम होनबा नोंथाङा उम लाफिनासैना आरोबाव
जाबाय आंनाबो।
उम
बिनि उनाव नोंथाङा फरायफिनबावासै ना? खोनाबाय नोंथां
नै आं एम ए लानाय सानफिनदोंमोन हैै थाखा फैसायानो माथो मिलायहैया।
औ बेबो मोनसे ओरैनो नोंथाङा मा आयदाखौ।
खोनाबाय नोंथां। खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादोंं।
ए नोंथाङा मा आयदानि सायाव बिए खौ फरायामोन नोंथां।
हैइ आं ओरैनो नोंथां आर्ट्सो लानानानै फरायदोंमोन आं।
औ आर्ट्स ओमफ्राय ओरैनो आर्ट्सनि सिङाव बर' लादोंमोन नामा।
औ नोंथां बर'खौ लादों।
बांद्रायाव गैया ओरै मा फरायनो मा मानो ओरै कनफिउस जायोना नोंथां। ओरै मा लानो मा साबजेक्ट लानानै फरायनो आं बे उन्दैनिफ्रायनो बर' फरायबाय होननानै बर'खौनो लाना फरायनाय जादों आरो।
ओरैनो नोंथाङा बर'नि रमान्टिक। खन्थाइफोरनि दोंनैसो नामफोर मोनथियो नामा।
रमान्टिक एखन्थाइ ने।
औ मोजां मोनलायनायनि खन्थाइ।
मोजां मोनलायनायनि सायाव र' र' र' र' र' र' औ। आं मोनसे मोजां दंमोनलै सलमा बेखौ फरायबाय थायोमोन आं र' र' र' र।
सल'मा।
फोरमायलानो फा।
खर'आवनो फैयासै माथो नोंथां र' र' र'।
ओरैनो नोंथाङा बे आंनि खैना खन्थाइखौ मिथिगोना मिथिया। खोनाबाय नोंथां। औ आंनि खैना बे रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाया।
अ फरायबायमोन नोंथां। बांगाल गुरु माबायासोना। बे
औ।
जा मोजां मोनदोमोन आं फरायनो ए र' र' र' र'।
ओरैनो नोंथाङा फावथायाइफोरनि नामखौ मिथियो नामा।
फावथायनि नामखौथ नोंथां बेखौनो बावजोबबायलै आङो
ए हरबायायदि खोमसिखो नोंथाङा गोसोआव दंना गैया।
हरबायायदि खोमसिखौ गोसोआव दंमोन नोंथां औ स्ट'रिखौसो बावबाय आङो हरबायदि खोमसिखौ गोसोआव दंमोन औ।
उम आरो ओरै मिमांनि सिमां थाबाय। राजा इरागदाव थाबाय नोंथां। राजा इरागदावाथ' बर'नि बर'नि जोबथा राजामोन ना राजा इरागदावा नोंथां।
औ
उम ओरै
मामोन नोंथां।
फरायबा मोदै गथारो ना आं।
नोंगौ अह।
गैलालै आं।
उम सोमदोन फरायबालाय फरायदोना फरायाखै?
सोमदोनखौ सोमददोंखौथ' फरायबोदोंमोन लै नोंथां
आरो जावलिया देवानखौबो मिथिखायदां नोंथाङा?
औ मिनथिगौ मिनथिगौ
जावलिया देवाना माथो बै ओ दानि आथिखालनि सिखोना जाहार सिखोना जाहार होनना मिथियो ना जावलिया देवान थारजानायखौ बेखौनो सिखोना होननानै बुङोमोन नामा‌? जावलिया देवानखौनो उम बिथाङाथ' गंगार गंगार माबाफोरजोंसो बुथारजादों ना
उम उम गंगारफोरजों। नोंथाङा ओरैनो मा आइदायाव बिजेखौ फरायगासिनो दं?
आंबो बेखौनो नोंथां
बेखौनो ने ओं बर'खौनो लादों ने। उफाय गैया जों बर'नि फिसाफ्रा बर'खौनो फरायाबालाय माथो
औ बर' रावखौ गेवलां होनांगौना नोंथां ओंखायनो जों बर' लाबाय बर' रावखौ फोथाङाबा सोर फोथांबावनो जों फोथाङाबा बिनिखायनो जों बर' रावखौ गावनि बिमानि रावखौनो लाबाय आरोखि
औ औ औ मोजां मोजां बिराद मोजां खायसे खायसे देरगायो जानला एसे जेन आय-आयदा बेलेग आयदायाव लाना फरायनानै जोंनि बर'खौ निग्लेट खालामो आरोना खिन्थु आं बारा मोजां मोना बिदि होनबाथाय
माने दुखु मोनो मोने लाइक गाव गावनि बिमानि रावखौ ला ओ सोलोंनायाव मानि बिदि जानांगौ आरोखि ना उम माखासेफ्रा बिदिनो बर'खौ लाबा गोरलै होनना बुङोना सिङाव हाबना नायोबा बेखौनो मिथियानो नोंथा उम
बिसिबां
पास जायो फरायाबा फास जायो नोंथां उम माने गावनि रावआवनो गासिखौबो माबा नायबिजिरनाय जायो नालाय ओंखायनो गोरा जायो एसे नाथाय गुबुनफ्रा बेखौनो उम गोरलै होनना बुङो।
गोरलै होनो पेपार मोनसेयावनो बिजाबा अनेक थायो जोंना
औ उम
मोजां नायनो थांबा बे बर'आनो बिराद गोराबाव
औ गोरा नोंथां गोरा फरायबा पास जाया नों ग्रामारफोरखौथ' नाय सानना नायनो नोंथां रावखान्थिफ्रा फराया फास जाया
औ
नों थाइलायलिफोरखौथ' बानायनानै लिरनो हाया नोंथां माखासथ' लायाबा गोसोआव लायाबा औ थाइजाफोरखौ मावरिजाफोरखौ उम उम नाथाय बेखौनो सोरोबा सोरोबा नों गोरलै होनना बुङो आरो नों बे गारां हांखो खौरां हांखोनि थाखो राननायफोरखौ नों गोसोआव लायाबा नों लेर नो हाया आन्जादआव बेफोरखौ बानायनानै लिरनो हायाना जारिमिनफोरबायदि
बानायना लिरनाया खस्थ' औ
जारिमिन